हेल' नोंथां खोनादों। नोंथांखौ गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय
औ नोंथां आंनिफ्रायबो गोजोन हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय।
औ नोंथाङा दा सान्दि फ्रियैनो दङना?
औ नोंथां आं दासान्दि फ्रियावनो दंथ'यो।
औ नोंथांखौ दा आङो फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय
औ नोंथां।
फंसे बाथ्रा बर'फोरनि संनाय खावनायनि बागै फंनैसो सोंनो थाखाय आङो नोंथांखौ कल हरदों ओम आङो दा सोंनो आखायाव लासिगोन जेनेबा बर'फोरनि मुंदांखा मुंदांखा संनाय ओंख्रिफोर। नोंथाङा फंनैसो फोरमायनो हागोन ना जेनेबा अनला ओंख्रिखौ जेरै सङो एफोरखौ एसे एसे निवमान निवमान फोरमायना होबानो जाबाय नोंथां?
औ नोंथां आंथ' दा आं आङो आंनि मोनदांथियाव जि आङो मो नदांदों बेखौ आं फोरमायगोन फंनैसो औ नोंथां।
दे नोंथांनि जेनेबा नोंथांनि संनाय बायदिनो फोरमायना हो माने बयनियाबोथ' एखे जायाना?
औ नोंथां औ-औ।
थेवबोथ' बयबो मिथिगौ बर'नि मुंदांखा मैगंफोरानो अनला। जेरै अनला नारजिजों अमा
बिदिनो आङो दा आङो अनला बिदिन्थि महरै आं अनला
औ औ।
अनला ओंख्रिनि बागै आं एसे फोरमायनोसै नोंथांनिसिम। बेबायदिनो अनलाखौबोथ' जोंनि बर'आव मुंदांखा मोनसे बे जोंनि मुंदांखा ओंख्रि जाना दं जेरावहाय जों बेखौ जाना जोबोर गोथाव मोनो। बेखौ गासै बर' सुबुंफोरानो जा जायो आरो आगोलनिफ्रायनो जाना मो मोजां मोनबोदों बेबायदिनो दा बे ओंख्रिखौहाय जेनेबा गिबियाव जोंना औ-औ नोंथां बेबायदिनो जोंना गिबियाव बे ओंख्रिखौ अनखौ इसे माइरं माइरं ओ माने गिबियाव माइरंखौ सोमग्रोना लानांगौ
औ औ औ।
ओमफ्राय बे माइरंखौ दसे सोमहाबना दोननोबा सोरबा बे गोसोसो सोरहाबा सोमना दोनोबा सोरहाबा सोमासिनोबो बेबायदिनो देनो हायो आरो दानि जुगावथ' गोबां बेबायदिनो गुबुन गुबुन नुनो थांसै आरो ना ओंख्रि संनायखौबो। माने आगोलनि बायदि जोङो बुंनो थाङोब्ला बे ओंख्रिखौ दसे ओ दैयाव एसे सोमहाबना दोनो ओमफ्राय बेखौ दैनिफ्राय एसे बोखांनानै फोरानना दोननाय जायो आरो सान्दुङआवबा बे न'नि बारान्दाफोराव एसे फोरानना दोननाय जायो बेबायदिनो आरो। बेबायदिनो बेखौ देबाय दिंखियाव देयो सोर हाबा उ उवालाव देयो। उवाल गायहेनबो दंना बर'फोरनियावथ' आगोलाव नुसिनोमोन। दा जोबोद खम नुनो थांसै नोंथां। औ नोंथां थेवब्लाबो आं जा हायो बेखिनिखौ बुंबाय बेबायदिनो दिंखिफोराव आरो उवालफोराव गाहेनाव देनानै बेबायदिनो ओंख्रिखौ अन गुन्दै खालामो।
औ उम।
ओमफ्राय उन गुन्दैयावबा जों जोंना संनायनि संनायनि फारि खान्थिथ' बेबायदिनो जेनेबा जोङो दै गुदुंखौ जोङो गुदुं खालामग्रोयो दैखौ। दैखौ गुदुं खालामग्रोनानै बेहाय जोङो आरो सोरहाबा अनावनो देफायो। बानलु बा जाब्रां बायदिसिना मस्ला मस्लि सामब्राम गुफुर होनो जों बर'आव बेखौ बेफोरखौ देनानै होफाखायो सोरहाबा सोरहाबा बा सोरबा आरो उनाव देनानै होयो बेबायदिनो बेबायदिनो देनानै ओमफ्राय दै गुदुं दैखौ गुदुं खालामबाय गोदौ होबाय ओमफ्राय बेवहाय दैया जि जिहेथु गोदौनायसिम जोङो अनलानि गुन्दैखौ होनाय जायो आरो होनानै बेबायदिनो सोरहाबा अनलाखौ अनलाखौ बुहुत औ नोंथां हेल' नोंथां औ
एसे नेटा प्रब्लेम जादो एसे बाय आवगायनो हागोन नामा?
हेल' नोंथां।
औ औ औ खोनाबाय खोनाबाय। नोंथांनिया नेटा एसे प्रब्लेम जादों।
औ।
औ औ दे बुंफिनदो। हेल' नोंथां
अ हेल' नोंथां।
औ औ। औ खोनादों खोनादों नोंथांनिया एसे नेटा प्रब्लेम जादोंमोन।
औ नोंथां। दाथ' जेबो जाथ'वाखै थिगैनो दङ बा नोंथां? अ नोंथां। बेबायदिनो आंनि जा बर' बर'नि ओंख्रि बुंनायाथ' आद्रा थालांबाय। बेनि आङो एसे ससे थालांनायखौ बुंफिननो सानदोंमोन आरो।
दे दे उम
बेबायदिनो ओंख्रिखौ सोरहाबा दाउ बेदरफोर बा अमा बेदर जायो जोंनि बर'फोरा जाना मोजां मोनो। ओमफ्राय बेबायदिनो सोरबा नाजोंबो बायदिसिना रोखोमाव संनो हायो आरो।
हायो औ।
हेल' नोंथां।
जेनेबा दा औ नोंथां खोनादों जेनेबा दा जोंनिया बर'फोरा
औ नोंथां।
दाथ' जोंनिया बर'फोरा जेनेबा मादो बांसिन सङो नोंथाङा एखौल' फोरमायबानो जागोन दे। इमान
औ
हेल' नोंथां औ।
खोनायाखै नामा?
औ दासो
नोंथांखौ ओ औ औ नोंथांखौ जेनेबा आङो बुंदो। बोथोरै माथो बेलेग बेलेग संनाय हावनायाबो बेलेग बेलेग। बेखायनो दा नोंथाङा सङो बर'फोरनि मुंदांखा जेनेबा मुंदांखा ओंख्रिखोसो सोंदोंना आङो। बेनिखायनो जेनेबा जोंनि बर'फोरा अनलाखौ मादो सङो बांसिन? मारदो गोथावसिन मोनो एखौल' फोरमायदो नों।
औ नोंथां बेबायदिनो आं मिनथिनायाव बर'फोरा अनलाखौ बांसिनानो अमा बेदरजों जायो होनना आंनि मोन्दांथियाव मिथिदों आरो।
औ औ।
बिदिनो औ स ब बयहाबो बेलेग बेहाबो गुबुन गुबुन गोथावखौ थावनाय मोनो सोर-सोरहाबा दाउजों जायो सोरहाबा अमाजों। बेबायदिनो आरो सोरबा आरो अन-अनलाखौ बहुद रोखोमै जानो हायो जों औवा गाजाजोंबो जानो हायो। बा जों गोखैजोंबो जानो हायो बा बेबाय बायदिसिना थाइगिर गोखै बेफोरजों जानो हायो गोखै फिथाइफोरजों जानो हायो आरो।
औ हायो। नोंथाङा एसे आङो। नोंथाङा बर'फोरनि जेनेबा ओंख्रिफोरनि मुंदांखा ओंख्रिफोरखौ बुंनो हागोन नामा?
ओ नोंथां बेबाय बिदिनो आं आं मिनथिनायाव औ नोंथां बेबायदिनो आंनि मोनथिनायाव ओ बर'फोरनि थावसिन ओंख्रि बा मुंदांखा ओंख्रियानो जाहैबाय ओ सबाइ आ सबाय अमा ओमफाय सबबाय बे सबाइखौ दाउजोंबो जायो ओमफ्राय बेबायदिनो अनला
औ
बा जोंनि बर'आथ' बुहुद जायोबा थास' बिबार अमा
औ उम उम
बेबायदिनो सामु आरो सबाय आरो औवा गाजा बेफोरखौ जायो आरो।
नोंथांनि बर'फोरनि नोंथांनि जेनेबा बांसिन बर'फोरनि ओ गोथावसिन ओंख्रिया मा मोनसेया? जेनेबा मुंदांखा ओंख्रिनि माने बांसिन जानानै जानानै मोजां मोनग्रा ओंख्रि नोंथांनि जेनेबा मादाव।
आंनि बादिब्ला बर'फोरनि गोथावसिन मैगंआनो जाबाय साम' सबाय।
औ औ।
औ नोंथां
उम।
नोंथाङाबो बर'फोरनि ओंख्रिनि बागै फंनैसो आंनि सिगाङाव फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
बर'फोरनि हानाया हागोन थेवबो जि जेनेबा गावनि मोनदांथिखौ बुंगोन आरो ना जि मिनिखौ बुङो जेनेबा जोंनि
औ नोंथां हेल' नोंथां हेल' नोंथां हेल' खोनादोंना नोंथां? हेल' खोनादोंना नोंथां? हेल' नोंथां खोनादोंना? हेल' हेल' नोंथां खोनादों ना? हेल' हेल' नोंथां खोनादोंना?